मोजां खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां औ जेनेबा नों थांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आरो ना जेनेबा आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो ओ नायगिरदोंमोन नोंथाङा फ्रि दंथ'योना दा?
हेलौ औ दङ।
औ जेनेबा ओ जोंना औ जेनेबा जोंना बर' सुबुंफोरा ओ बा बर' हारिफोरा ओम जोंनिया मागो दानखौ माबायदिहाय बा मागो फोरबोखौ माबायदिहाय फालियो आरो मा मा फिथा सावो बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन दे हागोन।
औ नोंथाङा एसे सावरायना होलाय।
ओम मागो दमासि होनोबाथ' जोंना जोंनि मोनसे बेबो माखासे फोरबोफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे होननानै बुंनो हायो। जोङो गाहायै गाहायै जोङो माने आबाद गाहाय हारि होनबाबो माने बुंजायो आरोखि। दा बे हिसाबै जोङो मागो दमासिखौ आबाद आबादनिफ्रायनो फैनाय मोनसे फोरबो हिसाबैबो जों मिथिनाय जायो। ओम जायखौ जोङो पुष मासनि जोबथा साननिफ्राय जागायनानै माग मासनि सेथि सानखालि फालिनाय जायो। आङो दायो जोंनियावहाय माबायदि फालियो बेनि बागैल' सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे जागोन दे नोंथां सावरायना हो
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
उम ओरैनो ओरैनो ओरैनोथ' जोंनियावहाय मागो फोरबोखौहाय मागो फोरबोखौहाय माग दाननि से खालारावसो फालिनाय जायो।
औ
खिन्थु बेहाय जोंना माने माखासे फिथा सिथाव जानाय जायोथ' बेखौहाय पुस मासनि जो बथा दानावनो बेखौहाय रिदि खालामनानै जगार खालामनानै लाखानाय जायो आरोखि जेनेबा फिथा सिथावनि थाखाय अन गुन्दै उम आरो बेजोंनो सि बिं मेथाइ बेफोरखौ बुथुमनानै लाखाजोबनानै जेब्लानाखि उम जेब्लानाखि माग दाननि से खालार फुं जायो होम्बा जोङो सिगाङावनो दुगैनानै बेखौहाय सोरबाबा फिथा सिथाव लारु बे निफ्राय मोनसे जोंनियावहाय ओरैबायदि फोथायनाय दङ जे फिथाइ थायग्रा गासै बिफांफोरखौहाय बे जिगाब जिगाबजोंहाय खानानै होजोबो आरोखि बेनि उनावसो बेनि उनावसो फिथाखौहाय जायो आरो खि जोंनियावहाय आं थुलमलै हाय बुंबाय दा जोंनियावहाय सोलिनायखौ बेनि फ्राय नोंसिनियाव माबायदि सोलियो एसे खोन्थाग्रोदो नों।
औ औ जेनेबा ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ मागो दान होनब्ला जोंनिया बे मा गो दानखौ जोंनिया गोजां बोथोराव फालिनाय जायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया गोजां बोथोराव बे मागोदाना जोंनिया जेनेबा बेबायादिनो जोंनि खाना जादलायनाय एबा बिदिनो फिथा सिथाव जादलायनाय बेबायदि न'खरनि गासैबो सुबुंफोरा जमा जलायनानै ओंखाम बोथिसे बिदि न'खरनिफोरजों जादलायनाय जायो बेबायदिनो जों निया ओ बर' सुबुंफोरा मा मा फिथा सावो होनोब्लाथ' जोंनिया फि फिथा लावदुम बेयो थाखाथारो बेबायदिनो जोंनिया फिथा थावनि आरो बेबायदिनो फिथा एन्थाब आरो बेबायदिनो लारु आरो फिथा हासुं आरो बायदि बायदि फिथाबो सावबावना जानो फायो बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनिया गोबां जेनेा जोंनिया बेबायदिनो आलासि गादलायनो थाङो नो हायो आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंनिया जेरैखि जेनेबा फिथा लावदुम सावनो थाखाय जोंनो फासतावनो माइरंखौ सोमना दोननानै ओ जोङो दिेंखि एबा उलारफोराव देग्रोना लानांगोन। बिदिनो जोंनिया बे उलाराव देनाय फिथा बे फिथा गुन्दैखौ जोङो लाबोनानै एबा मोनसे दाला एबा खिरखाफोराव दोननानै बेखौ जोङो सानद्रि मोनसे बेबादि होखना लाग्रोनांगौन बिनिफ्राय जोंङो बे फिथाखौ ओ बा बे गुन्दैखौ जोङो खरखाय एबा खुरैफोराव जो बेखौ सिबिं एबा सिनि होनानै ओ दै गुदुङाव जों बेखौ सावनानै जानो हायो। बेबायदिनो जोंनिया जेनेबा फिथा लावदुमखौ सावनाय जायो। आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया मागो दानाव अमा बेदर बे बे बर'नि खायद' बेखौ जोंनिया जोबोरै जानाय जायो आरोना
हुम हुम।
बिनो ओ जेनेबा जोंनिया ओ आगोलाव जोङो बिदिखौ बांसिन बांहाय नुनो मोनोमोन दाबो नुनो मोनो नाथाय जोबोरैनो एसे समखौ आं नुनो मोनदों आरो ना। जेनेबा जोंनि आगोलो ओ सम जाब्लासो सङोमोन बा सावनानै जायोमोन। ब आथिखालाव दानिया सम नङाब्लाबो बा बेनि सिगांनो जोंनिया सब सम सावनानै एबा संनानै आं जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ नोंथां। नोंथाङा जेनेबा फिथा लावदुमखौ एबा बायदि फिथाफोरखौ माबायदिहाय सावो एसे फोरमायना हो खानो हागोन नामा नोंथां?
औ। ओरैनोथ' जोंनियावहाय नोंसिनाव जेरेखम होनो जेनेबा फिथाफोरनि मुंखौहाय जोंनियावहाय एसे जुदा गुबुन मुङैबो गाबज्रि आरोखि जेनेबा बुङो। फिथा लावदुमखौ जों फिथायैनो होनो फिथाखौनो होनो आरोखि। बेहाय लावदुम होनदेर बिनिफ्राय नोंसिनियावहाय एनथाब होनदोंमोन मोनसे नङा होमबा?
औ।
एनथाबखौहाय जोंनियावहाय सिथाव होननानै बुङो। जायखौ जोङो मानि बेखौ सावनो थाखाय जों मा माइब्रानि माइब्रा माइरंनि थाखाय गोनांथिथार आरोखि माइब्रा माइरङआ माने आथा जानांगोन। थ' दा जोङो आं बेखौनो होननोसै दा जोङो सिथाव बा एनथाबखौ सावनो थाखाय जों सिगाङावनो माइब्रा माइरंखौ जों देनानैहाय गुन्दै खालामनानै लानांगौ। ओ बेखौहाय ओम सोरबा सोर सोरबा बुङो माने मेचिनावहाय दाथ' मेचिनावहायसो बांसिन गुन्दै खालामो नालाय। दा बेखौहाय मेचिनाव खालामोब्ला जोंना बांद्राय सिथाबा बा सावनायाव एसे जेंना नुजाथियो होननानैबो बुंलायथियो। बेनिखायनो जों बांसिन नोंसिनाव उलार होनदोंमोन ना? जोंनियावहाय उवाल होनो बेखौहाय बे उवालावहाय देनानै ला ग्रोनाय जायो आरोखि गुन्दै खालामनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय ओम जेब्लानाखि सावनोसै होमबा जों साराय नङाबा थावायावहाय गुदुं खालामनानै सिगाङावनो बे अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि होनानै जों जेरखम जेनेबा मा होनो पर'था बा रुटिफोरबायदि जों फेनलानानै लायो आखाइजोंनो फेनलायो जोङो बांसिन बिनिफ्राय जोङो बेवहाय मा खासे गोदै एबा गोथाव जानायनि थाखाय सिबिं मेथाइ बा नालेंखरजों देनायखौ होयो जों होनानै फ्रि फ्रि होनानै जोङो बेखौहाय आरामहै थनलाङो ओम जे रखम जों दाउदैफोरखौहाय एवो एवनानै जों थनो बेबायदिनो जोङो बेखौहाय थनो आरोखि
औ
उनावहाय मोनबा खांसै आरोखि सिथावखौहाय आरो आरो ओ फिथा लावदुम ओम फिथा बेखौथ' जोङो जिखुनु न'नि माइरं बेफोरजोंनो जायो बियो माइब्रा नांलाया बेखौ सिगाङावनो नों बुंनाय बदि ओ अन गुन्दै खालामनानै जोङो बांसिन दैहुआवहाय दै गुदुं दुं ग्लाब ग्लाब फुदुंनाय दैहुआवहाय जोङो बे सिगाङाव मोनसे मा नांगौ बेनो मुसारि बायदि मोनसे गोबा खुसि नांगौ आरोना बेनिफ्राय जों खुरैयावहाय होबाय खुरैयाव दोनबाय आरो खुरै सायाव दोननानै अन गुन्दैखौ होबाय एसे होनानै बेबायदिनो जोङो गोथाव जानायनि थाखाय सिबिं बांसिन सिबिंखौनो बाहायो सिबिं मेथाइ बेनिफ्राय सोरबा सोरबा गोथाव जानायनि थाखाय नालेंखर होदेरबाय ओम बिदि होनानै जों सिरि बाय सिरि मोननै मोनथामसो सिरि होनानै जोङो बेखौहाय डाइरेक्ट ओम
औ नोंथांनि एसे नेटनि प्रब्लेम जागासिनो नामा नोंथां ए से मोजां जायगायाव थां
ओ मोजां खोनायाखै नामा औ
औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां बुं औ खोनादों बुंलाय
हो सिगांनिखौ खोनाखादों दा
बुंदों औ खोनादों नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो दै ग्लाब ग्लाब गोदौनायावहाय होबाय आरो होनानै खोबनानै दोनबाय दसे उनावहाय जोङो आइडिया खालामनानै जेनेबा मोनबायबा बेखौ बोखांबाय बेबायदि आरो ला उम आरो लारु उम
औ
आरो लारु लारुखौबोथ' नोंसिनिजों जेरै खम खालामो बेबायदिनो होनजाबाय बिनिफ्राय आं मोनसे माबाखौ सोंनो नागिरदोंमोन बे ओ माग मासनि जे सेथि सान फुङाव
ओ हेल' हेल' हेल'